ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
नै आंथ' दायो नोंथां ओरैनो फ्रियैनो दंथ'यो होनजायो।
अह नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ सावराय जागोन दे नोंथां।
औ। जोङो बिदिब्ला आयदाखौ लानोसै सोलोंथाइनि बागै लानोसै नामा नोंथां?
औ जायो दे नोंथां।
औ।
नोंथाङा बिदिब्ला सोलोंथाइनि बागै फंनैसो बुंनानै होदो।
औ जागोन दे नोंथां। जोंना गिबियावनो सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंनिया माखासे गोबां रोखोम रोखोमनि सोलोंथाइ थायो जेरै जोङो फरायसालियाव सोलोंनाय सोलोंथाइ। माखासे जोङो गिदिर मानसिनिफ्राय रोंनाय सोलोंथाइ। बा गियान आरजिनाय सोलोंथाइ नै बेफोर आरो माखासे धोरोम गुरुफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानाय सोलोंथाइ ओ गिबियावनो आङो फरायसालियाव सोलोंनाय सोलोंथाइनि बागै फोरमायग्रोनोसै आरो ना नोंथां एसे। उम
द
जों दा माने फरायसालियावहाय जा सोलोङो जोङो माने बेखौ बिजाबनिफ्राय जों सोलोंनाय जायो। बिजाबनिफ्राय जों माखासे गियानफोरखौ आरजिनाय जायो ओ जेरै ओ जोङो बेनिफ्राय सोलोंनानै जोङो माने ओ गोबां रोखोमनि जोङो रोङो जेरै इंग्लिस बा अंख' दाजाब दानख' खालामनाय बा माखासे जोङो ओ राजखान्थियारि बिथिंनि नैबेफोरनि बागै जोङो माखासे गोबां गियानफोरखौ जों मोननो हायो आरो। आरो बेवहाय जोंना माखासे ओ डिग्रि फोओ बा सार्टिफिकेटफोर मोनो जोङो। जायनि दारै जों माने ओ साख्रि मावनोबो साख्रि मावनो थाखाय बियो खोब गोनां जाथारो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो आरो जोंनिया साख्रि लानो थाखायबो जोङो माखासे ओ आयदा जेनेबा आयदाफोर फरायलांनांगौ जायो जेरै गोबां रोखोमनि साख्रि ओ लानोबाबो नों माने ओ माखासे डक्टरफोर फरायनो लानोब्ला नों माने मा जोङो मा जानांगोन साइन्सआव फरायनाय जानांगोन आरो ना नोंथां जेरै जोङो नर्मेल साख्रिफोरनि थाखाय जों माने जेरैखि जाया फरायबाबो जायो नाथाय माखासे साख्रिफोरनि थाखाय जोङो साइन्स बा कमार्सफोरखौ जोङो लानांगौ जायो आरो। जों माने माखासे आर्टसआव फरायनानै जों माने नर्मेलाव फरायनानै जों माने माखासे साख्रिफोरखौ जों माने लाहैनो हानाय जाया आरो।
ओ दा जोंनिया माने ओ फरायसालियाव सोलोंनाय सोलोंथाइयाबो माने साख्रि लानो थाखायल' गोनांथि नङा जोंनो माने जिउ थांना थासान्दियाव माने जिउ जोबजासिम ओ संसार जालांनो बा जिउखौ खुंलांनो थाखाय माने जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो। जेरै बुंनो थाङ थाङोब्ला जों माने आबाद मावनायनि बेलायावबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनां गियान नांगौ जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायब्लाबो जोङो सोलोंथाइनि गियान नांगौ अब्लासो माने जोङो खामानिफोरा जाफुंसार जायो आरो जेरै जोङो आबाद मावनोब्लाबो जोङो मोनसे आबादाव जुदि ओ मावनानै एम्फौफोर जायोब्ला बा आबादा जेनेबा बिबार बारफुनाय समावहाय एसेफोर माबा मोनसेफोर जायोब्ला बेमार बायदि ओ एम्फौफोर जायो अरोब्ला माने। नैबेफोराव जोङो मा मुलि होनांगौ नैबेफोरनि ओ गियाना जोंनाव थानांगौ आरो ओ जोङो सोलोंथाइ थायोब्लासो माने जोङो मुलिनि नाम मेडिसिनफोरखौ जोङो मिथियो हाथाय बाजारनिफ्राय अब्लासो जों लाबोनो हायो जुदि नोङो सोलोंथाइ गैयालासिनो नोङो ओ जायखिजाया मुलिफोरखौनो लाबोनानै नोङो सारना होयोब्ला माने बेवहाय जोंनि आबादा माने खहा जानो हागौ आरो नोंथां।
औ औ थारैनो
औ आरो जोंनिया माखासे समाजारि गियानफोरखौ जोङो माखासे संसार जानायफ्राव जोंनो जोबोर गोनांथि जायो। जेरै जोङो जेनेबा सुबुंफोरजों माबायदि मिलायना थानांगौ ओ जेरै जोङो गिदिर मानसिफोरखौ माबायदि सनमान होनांगौ उन्दै मानसिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ माने बेफोरनि गियानखौ माने जोङो माखासे समाजनिफ्रायबो जोङो मोननाय जायो आरोना समाजाव जोंनो माबोरै थांना थायोब्ला माने ओ जौगालांनो हायो नैबेफोरनि गियानफोरखौ जोङो माने मोननो हानाय जायो आरो।
औ थारैनो
औ आरो जोंनिया सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला माने ओ फरायसालिनिफ्राय सोलोंनायल' बेल' नङा जोङो जाय बुस्थु बुस्थुखौ जोङो रोङैखौ सोलोंनांगौ नैबेनो माने सोलोंथाइ आरो दा जोङो जेरै ओ गोदोनि आबौ आबैमोननिफ्राय जोङो जेखाइ खबबाय हेबनायफोरखौ जोङो आथिखालावथ' बेफोरखौबो बारा रोंलिया नालाय नै बेेफोरखौ सोलोंना लाखिनायाबो मोनसे सोलोंथाइसो आरोना नोंथां। औ अब्ला ओ नों नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो सोलोंथाइफोरखौ जोंनो मानो थाखाय नांगौ
औ औ ओ जोंनो सोलोंथाइया होनोबा जोंनो थांना थानायनि थाखाय मोनसे सोलोंथाइनि गोनांथि दा नङा होमबा नोंथां
औ औ
ओ जेरै जोङो ओ दानि जुग आथिखालनि मुगायावथ' लेखा ओ लेखा फरानि रोङाबा बा लेखानि सोलोंथाइ लायाबाबो जाया नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ जोङो दानि जुगाव आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ बेलेग सोलोंथाइ लायाबाबो जोंनो ओ लेखानि बा ओ बेफोरबायदिनि सोलोंथाइखौ जोङो लानांगौ जायो मानो होनोबा जोंनो माबा मोनसे मावनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि बिदिनो अबेबा लामा सामा हान्थिलांनोबाबो जोङो ओ बेफोरबायदि फरायनो रोङाबा बेफोरबायदि लिरनो रोङाबा जोङो गोजान जायगायाव हान्थिनो हाया नङा होमबा
औ औ नंगौ
अ बे बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि सोलोंथाइ लाथारनांगौ जाहैयो आरो सोलोंथाइ होनोबा जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो जेरै ओ मोसानाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय बेफोर बेफोरनि बागैबो जोङो सोलोंथाइ लानो हायो।
औ औ नंगौ
औ आरो जेरै जोङो इदि ओ ओ हिनजाव माहा माहारिया ओ मोजा सोलोंनानै मोजां मोनग्रा बा खालामनानै मोजां मोनग्रा जेरै जोङो मेकआप खालामो बेफोरबायदिखौबो जोङो सोलोंथाइ लानानै ओ गुबुनखौ बेफोरबायदिनो फोरोंनो हायोबो आरो जों गावनि थाखायबो नांगौ नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां औ
औ आरो बिनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो ओ जि सुनाय बा बेफोरबायदिनो मेसिन सिलाय मेसिननिबो जोङो सोलोंथाइ लानो हायो बेफोरबायदिनो गावनि थाखायबो आरो गुबुननि थाखायबो जोङो ओ सुनो हायो। बा बेफोरबायदिनो जोङो मोनसे बिजनेस मावनोबो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो दख'ना बा बर'निनो गामसा दख दख'ना बेफोरखौबो जोङो ओ सोलोंथाइ ओ बेफोरबायदिनो सोलोंनानै जोङो दानो हायो बा गुबुनखौबो जोंङो फोरोंनो हायो आरो गावनि नांगौखिनिया रांखौबो जोंङो बेजोंनो बोखांनो हायोबा बेजोंनो रां आरजिनो हायो आरो।
औ
आरो गोबां रोखोमनि जों सोलोंथायाइ लानो हायो जेरै आलना फालें गद ओ बेफोर गद्रेस बे फोरखौबो जोंङो बानायनो सो-सोलोंनो हायो। औ बेफोरबायदिनो जों सोलोंथाइ होनोबा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौनो जोंङो लानो हायो आरो नोंथां।
सोलोंथाइ गैयाब्ला माने नोंनिया ओ माने जिउआवहाय नों माने जेबो खामानि बा मावफुंनो हानाय नोंहा माने जेबो गोहो थाया आरोना नोंथां। जुदिहाय नोंहा माने ओ सोलोंनाया जुदिहाय नोंङा गोसोआव माने सोलोंनांगौ सोलोंनांगौ नै थाबाय थायोब्ला माने जिउआव नोंखौ रावबो जाफुंसारनायनिफ्राय हमथानो हानाय नंङा आरोना नोंथां। साननानै ला जेनेब्ला नोंङो ओ मोनसे खामानि मावनो माने नोङो गेजेर ससेयावनो माने एसे आद्रायनो नोंङो ओ आदा रोंनानै नों जुदि खामानिफोरखौ मावोब्ला माने बियो आबुं सोलोंथाइ जानाय नंङा आरोना नोंथां। बेखौ सोलोंथाइों रोंजोबनाय सोलोंथाइ होनना बुंङा। आरो जाय आद्रा सोलोंनानै खामानि मावनानै बेफोरो माने मालाबाबो जाफुंङा आरोना नोंथां। गेजेर ससेयावनो नांथाना थायो जेरै नोंथाङा फोरमायदों दहायो मेकआपनि जि सुनाय दख'ना दानायनि फोरनि औ बे बेफोरखौबो जोंङो सोलोंनाया मोजां मानो होनना बुंङोब्ला जों बेजोंबो माने आथिखालाव माने फोरनि जोंनिया जा डिमान्ड बा दामफोर बेफोरबो गोबां जानो हमबाय जोंङो बुंनो थाङोब्ला दा न'खरसे मानसिनाव हाबा जायोब्ला माने मेकआप खालामनायजोंबो जोंङो माने गोरलैयैनो रां खालाम आरजिनो हायो आरोना। जेरै बेसेनफोराथ' जोंनिया दानिया जि रोजा जिबा रोजा नै बेफोरबायदिनो थांबाय ना नङा होमबा नोंथां औ आरो जोंनिया माने जि सुनो रोंङोब्ला माने गोबां बेबायदिनो खामानि मावनो हायो जोंङो गिदिर गिदिर बा ओ मो जां मोजां डेकरेसननि मान नोङो मडार्न मदार्न आइटेमाव नों माने माखासे जिफोरखौ नों सुनो हायोब्ला माने गावनो खुद मोनसे कम्पानि खालामनानै खामानिखौ मावलांनो हायो आरो नोंथां।
औ
आरो जोंनिया जा जोंङो रोंगौथि गैयाब्ला माने जोंङो गुबुन जायगायाव थांब्लाबो जोंङो जान जेबो मान सनमान मोना बा सोरजोंबा जोंङो थगायजानोबो हागौ आरो। जेरै जोंङो गुबुन जायगायाव थांनोब्लाबो जोंङो माखासे रावफोरखौ सोलोंनो रायज्लायनो गोनां जायो जेराव जोंङो सोलोंथायाइयावसो जोंङो बांसिनैहाय जों मोननाय जायो। सोलोंनानैसो जों मोननाय जायो रावफोरखौबो जों सोलोङाबा रोंनाय जाया। आरो जोंङो गिदिर गिदिर माखासे कम्पानि बा नैबेफोराव खामानि मावहै अब्लाबो जोंङो सोलोंथाइनि रोंगौथि थायोब्ला माने नोंहा ओ दान बान्थायाबा नोंनि मास मोनसेयाव जाबाय बि बेथन मोननाय। बे बेथना थ माने बुरजासिन जायो आरोना नोंथां?
औ
माने नोङो ओ नोंनाव जुदि सोलोंथाइनि इसिबांओ रोंगौथि गैयाब्ला माने नोंहा बेसन बेथन मोननायाबो माने खम जायो आरो। बेनिखायनो आं बुंनो सानो माने जोङो सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंनांगौ जोङो सोलोंनायखौ माब्लाबाबो गारनाङा। नाथाय जोङो जा सोलोंनानै मोननाय बा रोंनाय नैबे रोंनायखौबो जों माने गुबुननोबो फोरोंनांगौ आरो ना नोंथां। नङाब्ला माने जोंनि सोलोंनाया माने रोंनानैब्लाबो जोङो आद्रा जानानै थानाय नैबेबायदि सिस्टेमाव जोङो बुंनो हायो। आरो-
औ-औ जेरै जोङो गुबुन हारिफोरनि रावखौबो जोङो बेखौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां? औ जेरै जों बर' हारिया बेफोरबायदिनो गुबुन ओ हारिनि बा रावफोरखौ बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंना लानायाबो गोनांथिथार नङा ओ आथिखालनि मुगायाव गावनि हारिओ गावनि रावखौल' रोंनानै जेबो ओ जेबो बेसेन गैया बयनिबो रावखौ बा बयनिबो बेफोरबायदिनो सोलोंनानै लानांगौआ गोनांथिथार आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां। अब्ला नोंथाङो जोंना समाबो जानानै फैबाय खोमा उननि समावहाय माने ओ मोजां आयदा लाफिननानै जोङो खाबु मोनोब्ला रायज्लायफिननो हासिगोन नोंथां।
औ औ थारैनो ओ नोंथां नोंथांजों सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा आंनो गोबां फोरमायबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङाबो फायबो आङो एसे मिथिनानै मोनबाय मानि थाखाय जोंनो सोलोंथाइफोरखौ नांगौ नैफोरनि बागै। अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां?
औ-औ थारैनो गोजोनथों।
औ गोजोन्थों।